हेलौ
खोनादोंना नोंथां
हेलौ खोनादोंना
औ औ खोनादों नों खोनादों
हेलौ औ औ खोनादों
मोजाङै खोनादोंना
औ खोनादों दे
अ अ उम उम नोंथाङा खोनादोंना हेलौ
औ खोनादों खोनादों दे बुंलाय
औ औ दिनैनि आयदायाव जोङो नोंथां ओ सुंद'यै जोंनि दोरोङारि लोंग्रानि सोमोन्दै सावराय जागोन नामा नोंथां
औ खोब मोनसे मोजां आयदा बेबो बर'फोरनिनो मोनसे मा होनो एंगारनो हायि मोनसे हुदा बादि बियो
ओ ओ औ नोंथाङा फंनैसो फोरमायहर ग्रोदो ना नामा बुङो
औ जे जोंनि औ फोरमायजागोन दे जोंनि दोरोङारि रो-लोंग्रा बेखौनो बुंदों नङा होमबा नोंथाङा
औ औ
औ जायखौ जौ होननानै बुङो नंगौना औ ओ दा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि लोंग्रा होननानै बुङोब्ला जों गि बियाव जौखौनो बुंनाय जायो जे बर' माहारि फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे जौ एबा जौखौ लोंबोदों एबा गावनो गावसोरनो बानायनानै बा गावसोरनो संनानै बेफोर जौफोरखौ लोंबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ
ओ दा बेखौ ओ गोबां बर' सुबुंफोरानो बा बर' आइजोफोरानो बैफोर खौ संनानै बा बानायनानै मा होनो न'खराव बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो मा होनो न'खराव माबा मोनसे हाबाफारि एबा फोरबोफोर जायोब्लाबो बे मा होनो ज जौफोर गैयाब्ला खुंनायखौ नुनो मोननाय खौ जों बारा नुनो मोननाय जाया नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
ओंखायनो बे मोनसे सोलिबोनाय खान्थि होननानै जों बुंनांगोन आरो जेराव मागो मागो फोरबो बा बैसागो फोरबो बा न'खरनि माबा मोनसे फुजा खेराइ बैफोर बाददिफोरावबो माबा मोननो जौ जौफोरखौ बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन। जेरैबायदि ओ सावरि बादालिफोर जायोब्लाबो जौ गैयाब्लानो खामानिखौ जानायखौ जों नुनो मोननाय जाया आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नंगौ
दा बे जौखौ मा होनो गोबां बर' आइजोफोरानो गिबियाव मा माने एमावनिफ्रायसो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
बे एमावखौ मा होनो बे सोरो आइजो माहारिफोरानो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मा होनो मैगं बा माखासे बिफांनि बिलाइफोरजों लोगोसे माइरं देनानै बानायनाय जायो नङा होमबा नो थां एमावखौ थिग बेबायदिनो एमावखौ बानायखांनायनि उनाव मा होनो ओं खामखौ संनानै बा माइरंखौ संनानै बे ओंखामावनो मा होनो बे एमावखौ फुननानै जौखौ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो बानायनानै बर' सुबुं माहारिफोरा गोबां फोरबोफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
ओ बुंनो थाङोब्ला बे दोरोङालि दोरोङारि लोंग्रा एबा जौखौ ओ आथिखालाव गोबांद्राय नङाब्लाबो एसे एनैब्लाबो बाहायबोबाय थानाया सोलिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जेरैबायदि गोदोनि समाव गोबां लाला लिला लोंनानै बा मा होनो ओ गावजों गाव गोबां जौ फेनानै ओ दावराव दावसि जानायफोरखौ नुनो मोनोमोन ना थाय आथिखालाव सोलोंथाइ बिथिङा बारा जानायनि जाउनाव बा जौगाबोनायनि जाउनाव बेफोर जौ लोंनाय हुदा फोरा गोमालांनो हमबाय आरोना नोंथां।
बर' माहारिफोरनि गेजे रावबो बेफोरो एसे खमायबोबाय होननानै नुनो मोनदों आरो जों बेबायदिखौ।
जि बाथ्रा बुंदों थारैनो बे सैथो।
औ
हो?
औ खोनादों
माने एसे सावनाआ जेनेबा थाबथादों आरो नोंथांनि रावआ
अ मोजां खोनायाखै नामा?
औ औ नोंथां दायो खोनाबाय खसेसो ओ जिहेथ जोंना आयदाया दोरोङारि लोंग्रा नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ
जाय दोरोङारि लोंग्राखौ माने जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजै आजौ आजै मोननि सम निफ्रायनो बर'फोरा बेफोरखौ माने बानायनानै लोंबोदोंमोन आरोखि। गुबैयै औ बर'फोरनि दोरोङारि लोंग्राया गुबै जोंना माइरंनिफ्रायनो सोमजियो नङा होमबा नोंथां आ जिहे तु नोंथाङा जेन'बा बोरैहाय बे लोंग्राफोरखौ बानायो बेखौ गुवारैनो बेखेवनानै होबाय आरो नंगौ थार बेफोरो बाथ्राया नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों। बे रोखोमैनो जोंनि बे दोरोङारि लोंग्राखौ बानायनायायो आङो बेनि मुलाम्फा आरो खहाखौसो आङो फंनैसो माने सुंद'यै बुंनो सानदोंङ।
औ द बुं जागोन।
औ औ। दोरोङारि लोंग्राफोरखौ आथिखालनि सुबुंफोरा माने खोब बेनि जोंना। मा होननानै बुंगोन गाज्रि बिथिंखौल' माने नायनानै। बुङो आरोखि जेनेबा गाज्रि बिथिंफोरखौल' नायो एबा सानो नाथायबा। गोदोनि सुबुंफोरा जिहेथु जोंना गोबां माने देहा फाहामसालिजों ज जगाजुगाव खम थायोमोन नालाय बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलारि मुवा बेसाद मुलि हारिनि लाइफां बिफां बेफोरजोंनो माने गावबा गावनि देहाफोरा बेराम आजार जायोब्ला माने बेफोर आयदाजोंनो फाहामोमोन आरोखि ना।
औ नंगौथारै नो।
बेनिखायनो माने गोदोनि सुबुंफोरा मा फोथायोमोन? जे बबेबाफोर मोनसे खस्थ' खामानि मावोब्ला एबा हाल खदाल जावोब्ला, हालेवोब्ला, माइ गायोब्ला बेफोरबायदि खस्थ' खामानि मावखांनायनि उनाव मा खालामोमोन माने बे जोंनि जि दोरोङारि लोंग्रा जौ जौ गिसि एबा जौ गोरान बेखौ एसे एसे एसे जखानि जखा लेभेलनि लानानै माने लोङोमोन आरोखि जाहाथे जोंनि देहानि सानाय सुनायफोरा खारो होननानै ना नोंथां? औ औ। बेफोरखौ माने जोङो दिनैनि बिगियानारि ओ नोजोरजों नायोब्ला जों नुनो मोनो जिहेथु जोङो गोबां खस्थ' खामानि मावोब्ला जोंनि देहायाव माने दान्दिसेनि थाखाय बार नाङि जिबि हां लानाया जायो नङा हा नोंथां? जायनि जाउनाव औ। जायनि जाउनाव मोनसे रोखोमनि एसिद सोमजियो। लेकटिक एसिड बेड माने जोंनि मोदोमखौ साहोयो आरो बेनिफ्राय बे दोरोङारि जौआ मा खालामोमोन बे साहोनायखौ माने बेयो एल खालि खालामहोयो दानगार होयो। जायनि थाखायनो माने बिसोरो बे जौखौ लोङोब्ला एबा दोरोङारि जि लोंग्रा बेखौ लोङोब्ला माने सागानाय मोनो आरो एसे रोखोमै
औ नंगौ थारैनो।
मोनसे खाबु होननानै जों लानो हागोन आरो नैथियाव जाहैबाय जेरैखि जेरै बुङो जे -जे मालाबा सान्दुं गोसा जायोब्ला आलौदों हासुुदै आलौदों बेबायदि होननानै बुङो सुबुंफोरा बेनिफ्राय जौ गिसि लोङोब्ला माने बे फेसाब आलौनाय बा हासुनाय जि आलौनाय बेफोरो खारो होननानै गोदोनि सुबुंफोरा फोथायो आरो जेन'बा। बेनिफ्राय ओ जोंनि साखाथि -बाखाथि नायोब्ला जों नुनो मोनो जे गोबां बिदिनो सुबुंफोर दङ बिसोरो मा खालामो उन्दै उन्दै -उन्दै गथ'फोरखौबो माने एसे -एसे बिबांनि जोंनि बे लोंग्राफोरखौ नुयो आरो जेन'बा जे जोंनि ट्रेडिसन जोंनि दोरोङारि थ' बेफोरखौ लाखिनाया गाहाम होननानै बिसोरो माने जिहेथु न'आवनो बानायनाय नालाय खहा गैयि जेबो मोनसे मुवा जेन'बा। बेखौ लोंहोयो आरोखि जे देहानि थाखाय जोंना माखासे बेनिफिटस दङ बेहा इफेक्ट जाया बा बारा खहा जाया लोंजायो बे बेफोरबायदि होननानै माने एसे- एसे बिबांनि लोंहोनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
औ दा बेबो जाहैबाय जोंना मोनसे सुबिदा आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोननो हायो जे जि जोंनि आगुनि आसार खान्थि जि बर' आसारखान्थि बे आसारखान्थिया गुबैयै जोंना लोंनाय एबा जोंनि जि लोंग्रा दोरोङारि लोंग्रा बे जों जुग -जुगाव दङ जेरै'हाय बबेबा मोनसे माराय खेराइ जायोब्ला। एबा हाबा हुखा जायोब्ला जौ गिसि, जौ गोरान होनाय खान्थिया जोंना गोदोनि सोलिबोदों जुदि बेफोर खान्थिखौ गाज्रि होनानै जोङो गमामायैनो गारोब्ला जोंहा माने मोनसे हारिमुवारि खहा दङ होननानै आं सानो आरो नोंथां ना। जेरै औ औ। जेरै'हाय आथिमंगलाव जौगिसि बाहायनाय खान्थि दङ बेनिफ्राय सोरनिबा सारा- सारा सारादु जायोब्ला बहाबा सोरनिबा हाथासुनि जायोब्ला एबा हाबा गोलावबानो जायोब्लाबो जोंना मा जायो बर'फोरा माने नेमखान्थिनि नेमखान्थि बायदियै माने जौ बावनाय एबा जौ रायजो राजाफोरनो होनाय बेफोरनि माखासे खान्थि दङ आरोखि। जेरैबायदि आङो माने बावैसो फोरमायनाय बायदि जेन'बा ओ बर'फ्रा हाल आबादजोंनो दाग्रा हारि आरो बेवहाय गोबां खस्थ' खामानि मावोथ' सावरि बादालिफोर लेंबाबो माने बर'फोरा मा खालामोमोन। खम -खम बिबांनिबाबो माने बे जौफोरखौहाय बयनोबो होयो आरो। जाहाथे सानाय सुनायफोरा खारगोन। मेंनायफोरखौ दा मोनदांथों बेफोरबायदि होननानै। बेखौ जासियो आरो लोंनायखौ
औ नंगौ थारैनो।
बेफोरो जाहैबाय ओ जि दोरोङारि जौ लोंग्रा बेनि जोंना पजिटिभ साइद जायखौ जोङो मोजां साइद होननानै बुंनो नांगोन। खहायाथ' दङ जेनेबा सेबो मुवायानो खहा दङ मोननै मोखां दङ जे बाराद्राय लोङोब्ला जों जेन'बा खहायाखौ बुंनानै फोजोबनो हाया थिक बेफोरबायदिनो जोङो लिमिट मोनसे थानांगौ नङा हा नोंथां। जे थांनो गासैबो मुवाखौ जोङो बारायै बाहायोब्ला माने बारा बारायै बाहायोब्ला खहा जाखागोन नङा होमबा।
औ नंगौ खहा जाखायो बेलाय गाससिबो नोंगौ।
बेफोरनो आरो जोङो दिनैनि दोरोङारि लोंनायनि सायाव सावरायनाय हो।
औ नोङो दे।
खोनादोंना नोंथाङा? हेल'
औ खोनादों।
दहायनिफ्रायनो गोदोगासिनो माने आं हमस्लाबनो हायाखै मोजाङै।
औ औ दे औ अब्ला जोंनि रायल्लायनांगौ समावबो जोबनानै फैबायमोन नोंथां दोनथ'दिनि नामा?
औ औ औ नोंथां औ दे औ।
औ औ।